हेल' औ नोथां
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
नै दायो आङो ओरैनो जरायनानै दं आरोना नोंथां बिदिनो ओ
औ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों आरो ना। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना ओ ओ टपिकआनो जाहैबाय सोलोंथाइ ओ आथिखालावथ' जोङो सोलोंथाइनि बागै गोबां जौखो ओजौगालांनायखौ जों नुनो मोनबाय।
औ औ।
ओ गोदोनि समावथ' मा सोलोंथाइया ओ बिदिनो सोलोंथाइनि थाखाय जोङो गोबां खस्थ' खालामनांगौ गोनां जायोमोन। ओ फरायसालिफोरा जोंनिया गोदोनि समाव ओ गोबां गोजान गोजान जायोमोन। जोङो ओ गामि गामि माने गोदोनि समाव फरायसालिया बारा गैया गैबाङामोन बिदिनो जोङो। सोलोंनो थाखाय जोङो गोजान गोजान थांनांगौ गोनां जायोमोन बिदिनो गोदोनि समावथ' हादान हा इदिनो दंफां लाइफां हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो सौसिनानै जोङो ओ सोलोंहैनांगौ जायोमोन आरोना फरायसालिफ्राव थांनांगौ गोनां जायोमोन ओ नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि नंलिया ओ आथि आथिखालाव माने बयनिबो गामियावनो फरायसालि दङ खाथि खालाबो फरायसालि दङ कलेजफोराबो खाथि खाला जाजोब्बाय जोंनिया ओ हान्थिनो थाखाय लामाफोराबो मोजां जाबाय आरो ओ ओ इदिनो न'खर न'खर गारि गारि मथरफोरबो आजिखालि दङ थाबाय ओ ओ आथिखालाव माने बांद्राय गोदोनि बायदि आंखाल गैलिया आरो ना ओ बिदिनो आथिखालाव बांसिनानो दानि जुगावथ' इन्टारनेटनि जुग जाबाय ओ सोलोंथाइखौ जों इन्टारनेटावबो लानो हायो। ओ नाथाय गोदोनि समाव मा ओ जोङो सोलोंथाइखौ। ओ सोलोंथाइखौ सोरनिबा न'खराव गोजान जा ओ सो फरायसालिया गोजाननि गोजान गोजान जानायनि जाहोनाव माने जोङो मा सोलोंथाइखौनो लानो हायामोन आरोना। बिदिनो न'खरनि खामानियाव जोङो दिन थांनांगौ गोनां जायोमोन गोदोनि मानसिफोरा इदिनो जाय सोलोंनो हायो बिसो हायोमोन आरोना गोदोनि समाव। नाथाय सोरबा ओ सोलोंनो गोसोथारब्लाबो माने फराय फरायनोनो मोनि जायोमोन बिदिनो न'खरनि खामानिफोरखौ मावनानैनो दिन थांनांगौ गोनां जायोमोन नाथाय ओ आरो गोदोनि समावथ' बांसिनानो रुवाथि थानाय मा थानाय बेफोरावनो दिन थाङोमोन। ओ सोलोंथाइनि बागै माने बिमा बि फाफोराबो न'खरनि मानसिफोराबो बांद्राय गोसो होआमोन आरो ना। न'खरनि ओ गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइनि बागै बारा ओ इसेबां थुसोमनायखौ जोङो ओ नुनो मोनबोआखै आरो ना गोदोनि सम समाव नाथाय दानि समाव मा बयनिबो न'खराव जोङो सोलोंथाइ सोलोंनायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो सो ओ सोलोंथाइनि सोलोंथाइ लानानै जोङो ओ सोरग बिदिनो सोरबाया डक्टर जाहैबाय सोरबाया इन्जिनियार आरो सोरबा बाया ओ बिदिनो पायलतफोर जाहैनो हमबाय।
औ
बिफोरबायदिनो गोबां ओ सोलोंथाइनि बेलायाव गोबां मानसिफोरानो जौखोलांनो हमबाय गोजौ। थाखोसिम सहैबाय ओ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो सोलोंथाइनि बागै।
औ दा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' माने जोंहा दा ओ सानफ्रोमनि जिउ खुंनायाव माने जोंहा सुबुंफोराहाय दानि जुगाव माने जोबोद गोनांथि आरो सोलोंथाइया। दा जोङो सोलोंथाइ बेखौ जेनेबा गोबां बिथिङाव जोङो लायो आरोना जेनेबा जोङो फरायनायनिल' नङा बिदिनो जोंहा गेलेनाय ओ दामनाय देनाय बिदिनो मेथाइ खननाय बायदिफोरावबो जोङो सोलोंथाइफोरखौ लानाय जायो आरो। दा जोङो फरायनायनि बेलायावहाय जोङो माने दा गोबां दावगानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि। बिदिनो दाथ' माने जोंहा बांद्राय रोंद्रायै सुबुंफोरबो गैला नालाय। दा जोंहा माने एसे एनैबाबो गावनि आनथायै बाबो जोङो फरायनायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनसै आरो। दा गोदोनि समावथ' माने ओ बिदिनो फरायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोबोद गोजाननि बाथ्रामोन आरो जिहेथु जोंहा बांसिन माने फरायैफोरखौनो जों नुनो मोनोमोन आरो।
औ
बिदिनो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनि समावहाय जोंहा फरायनो थाखाय गावनि राव गैयामोन। आरो जोङो गुबुननि ओ गुबुन रावआवसो जोङो फरायनांगौ जायोमोन। आरो बेफोरबायदिनो जोंहा खाथि खाला फरायसालिफोरा गैयामोन बिदिनो गोजान गोजान गोजान लामाफोरावहाय जोङो हान्थिनानै थांनांगौ जायोमोन आरो। आरो बै समावहाय माने बिदिनो हान्था मेलानि थाखायबो जोंहा गैयामोन बिदिनो गोजान गोजान लामा थाबायनानै थांनांगौ गोनां जायोमोन जायनि जाहोनाव जोङो बायोमोन आरो दा बैनि थाखाय माने मा माखासे सुबुंफोराहाय सोलोंथाइखौ ओ सोलोंथाइ लानायखौ गारदों आरो आरो बे बेदिनो न'नि खामानिफोरावहाय बांसिन गोसो होनायफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ
दा बैफोरनि जाउनावहाय माने जोंनि सोलोंथाइ लानायनि हारा गोबां ओ खम जालांदोंमोन आरो।
औ
ओय ओ आथिखाल मुगायाव माने सोलोंथाइ लानाया गोबां बांबोबाय आरो। जिहेथु दायो माने ओ खाथि खालानो माने गोबां सोलोंथाइ ओ बानायनायफोरखौ जों नुनो मोनबाय आरो बिदिनो प्राइभेट स्कुल बिदिनो इउ एन बिदिनो गोबां। बायदि रोखोम फरायसालि खुलिनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो।
औ
दा औ
दा बिदिनो आरो ओ गोबां माने सोलोंथाइ लानायनि हाराबो माने बांबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनबाय दा बिदिनो गामि गामि माने गोबां मोजां मोजां फरायनायफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो जिहेथु दा बयनिबो गामियावहाय बा बयनिबो न'खरावहाय बिदिनो ओ गोबां मोजां मोजां सोलोंथाइ लानाय जेरै बि ए एम ए फरायनाय माने गंफ्रोमबो न' न'खरावनो जोङो नुनो मोनसै आरो गोदोनि समावथ' माने बिदिनो क्लास नाइन टेन बिदिनो ओइद बेफोरबायदि फरायनाय सि मल' जोङो बांसिन नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समावहाय माने सोलोंथाइ लानायावहाय गोबां जेंना नुजाथियोमोन आरो ओ बिदिनो जोंहा थाखा फैसानि थाखायबो जोंहा जेंना जायोमोन जिहेतु बै समावहाय जोंहा थाखा फैसा हरनो हाया सोलोंथाइ होनो थाखाय दा बेफोरबायदिनि जाउनाव माने जोंहा गोबां सोलोंथाइ लानाया ओ थाबथा थाबथानानै थादोंमोन आरो नाथाय दानि समावथ' माने जोङो सरकारिफोरनिफ्रायबो माखासे लेखाफोरखौहाय जोङो मोननो हायो आरो जों दा गावनि रावआवनो माने फरायनो हायो बेफोरबायदि जानानै फैबाय आरो जोङो दा लानाय ओ सोलोंथाइआ माने जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो जोंनि दा सानफ्रामबोनि जिउ आवहाय दा जोङो माबा मोनसे जोङो आबादफोर मावनो थाखायब्लाबो बा माबा मोनसे खामानि मावनो थाखायब्लाबो जोङो माने सोलोंथाइ गैयाबानो जाला आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दा आबाद मावोब्लाबो जेनेबा जों दा आबादखौथ' मावबाय दा आबाद मावनाय समावहाय जोङो बेयाव हासार होनांगौ दा जों हासारखौ बेसांखिनि होनांगौ बेफोरखौ जोङो मिथिनानै लानांगोन। जुदि नों फरायनो रोङाब्ला जोङो बैफोराव लिरनानै थानाय माखासे नटिसफोरखौहाय जों नायनानै होनो रोङाब्ला माने जोंनि आबादा गाज्रिबो जानो हागौ आरो। दा आरो बेफोरबायदिनो जोंहा मुलि बाहायनांगौ जायो आथिखालनि मुगायावथ' दा एम्फौ एनलानि जानायफ्राबो जोंहा बांद्राय जाबाय दा बेफोरनि जाउनाव माने जोंहा माखासे ओ मेडिसिनफोरबो बाहायनांगौ जायो। दा बैफोर मेदिसिन फोरखौहाय जोङो बेसेबांखिनि होनांगोन बा जोङो बेसेबांखिनि हायावहाय जोङो बेसेबां एम एल जोङो मुलि होनानै जोङो ओ बेयाव सारनांगोन बेफोरखौबो जोङो हिसाब लानांगोन आरो दा जोङो जानला मोनला बिदिनो रोङा ओरैनो जानला मानला फरायनो रोङाबाथ' जोङो आजिखालि माने थगायजागोनखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा जोङो ओ बा जोङो होनो रोंनाय नङा आरो जोंनो फसलफ्रा माने गाज्रि जागोन आरो जोंनि नांगौसेबां माने फसलखौ जोङो मोननाय नङा दा औ आरो बिदिनो जोङो दावबायनायफोरनि बेलायावबो जोङो बुंनो हायो जेनेबा दावबायनो थाखायबो जोङो सोलोंथाइनि गोनांथि
जेनेबा जोङो बबेबा मोनसे दाबसे जायगायाव जोङो थांफेरै जायगायाव थांनो थाखायब्ला जोङो बैफोरनि थाखाय जोङो माखासे लकेसनफोरखौ नायनानै लानांगौ जायो आरो। दा बैफोर लकेसनफोरखौहाय जोङो माने डाइरेक्ट मोनसे डेस्टिनेसनाव जों होनानै लानांगोन दा बेफोरखौ होनानै लायोब्लासो जों माने ओ थांनो हागोन आरो दा जोंनो बे फोरनि थाखायनो माने जोंनो सोलोंथाइनि गोबां गोनांथि जानानै फैयो आरो। दा माने जोङो आरो माखासे डकुमेन्टसफोरनि गोनांथि जायो गेट पासफोरनि थाखाय माखासे स्टेटफोरावहाय जोंना माने गेट पास लायो दा बेफोर गेट पास बानायनायफोराव जोंहा माखासे डकुमेन्टसफोरनि गोनांथि जायो दा बेफोर ओमफ्राय जोंहा बानायनो थाखायफ्राबो जोंहा माने सोलोंथाइनि गोनांथिथार जानानै फैयो आरो। दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा सोलोंथाइनि बागै
ओ नोंथाङा ओ जे बुंलांदों बेफोरो सैथो
औ
दा जोङो गोबां बिथिंनि थाखायनो जोंनो सोलोंथाइआ गोनांथार ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव सोलोंथाइआ जोबोरैनो गोनां दा बिदिनो ओ नोंथाङा जे बुंलांबाय बबेबाफोर थांनोब्लाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो ओ दानि जुगाव माने बहाबाफोर टाउन सहरफ्राव थांब्लाबो जों आन्दायनानै थानांगौ गोनां जायो आरोना। ओ जेनाखि आजिखालिथ' बांसिनानो लकेसन फोराव नायनानै जोङो हान्थिनो हायो दा लकेसनफोर नायनोबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जे नोंथाङा बुंलांबाय न' बेयो सैथो आरो जोंनो माबा मोनसेफोर बानायनोब्लाबो जे टेबोल फोर बानायनोब्लाबो जोङो बेखौ मेटस खालामनांगोन जे बबेथिं बानायबा बबेथिं मा जायो बेखौ जोङो रोंनांगोन आरो दा बेनि बेफोरनि थाखायबो जोंनो सोलोंथाइआ गोनांथार। दा गासैबो बिथिंनि थाखाय जोंनो सोलोंथाइआ गोनांथार आरोना।
औ औ
ओ आरो जोङो माबा मोनसेफोर ओ मावनोब्लाबो बा माबा मोनसेफोर दिरुनोब्लाबो जोङो एसे एनै सोलोंथाइ नाङाब्ला जोङो आथिखालाव ओ मावनो हाला जोंनो आथिखालाव मा बेफार फालांगिफोर मावब्लाबो जोंनो ओ अंख' खालामनो थाखाय जोंनो सोलोंथायाइा एसेबाब गोनांथार आथिखालाव माने ओ लेखा रोङाब्ला जोङो ओ जाम्बा जाम्बि जानानै थायो आरो माने ओ बेफार फालांगिफोर मावोब्लाबो जोङो हिसाब खालामनो रोङि जायो आथिखालावथ' बांसिन मबाइलनि जुग जाहैबाय जोङो मबाइलावनो गासिखौबो खालामजोबनो हायो जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला मबाइलखौनो मबाइलफोरखौबो जोङो माने थुनो रोङै जायो आरो ना। जे ना मबाइलफोरावथ' बांसिनानो इंलिसफोर लिंनाय दङ जों बेफोरखौ फरायनो रोङाब्ला जोङो मा लिरदों बेखौ जोङो बुजिनानै मोननाय नङा आरो
औ औ
औ ओ दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ
ओ नोंथांजों बेफोरनि बागै सावरायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय। ओ आसा खालामो नोंथां जों उन उनफोरावबो बेबायदिनो सावरायनो मोनगोन होननानै बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै नामा?
औ जागोन नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों दे।
औ।